हेल' हेल'
हेल नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों
औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरफिनबाय नोंथां दे
नोंथाङा ओरैनो दंना
औ औ नोंथां ओरैनो दङ आङो
औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो ना
औ नोंथां सावरायजागोन नों
औ औ औ। होमबा आयदाखौ लानोसै नामा नोंथां।
औ।
औ औ। आयदाया दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा फोरमायना होगोननो ना आं फोरमायनो?
नोंथाङानो एसे फोरमायदो नोंथां।
होमबा आं फोरमायग्रोनिसै नोंथां। दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंना जेरै अनला दाउ ओमफ्राय अनला मेवाइ सबाय दाउ ओमफ्रायो नारजि अमा बेफोरखौ होनना मिथियोना नोंथां औ नोंथाङाबो मिथिखागौ ना औ औ होनबा दा अनलाजों दाउजोंनिखौ औ औ फोरमायना होग्रोसै नामा नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
औ औ होमबा जोङो अनलाजों दावजों संनोबा जेनेबा सिगाङावनो जोङो मा खालामनांगौ खारैखौ फसलग्रोना लानांगौ आरो ना नोंथांना।
औ।
बे खारैखौ ब-बबेनिफ्राय बानायनायजायो नोंथां?
जोङो सबाइ। सबायाइखौ माने सबाइनि बे खल्थाया
औ औ।
औ औ बेखौ जोङो सावनानै बानायो आरोना माने सबायनि खलथाखौ सावबाय एमफाय बे सावनानै हाथफ्ला जानाया
औ।
हाथफ्ला जानायखौ जोङो सिथबो आरोना माने दैजों औ बेखौ ओरैनोबो दोन जायो ओमफाय सिथबनानैबो दोनजायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ औ ओमफायो बेखौजोङो सिथबना दोननायखौजोङो जेनेबा गेलासफ्राव नङाबा अबेबा खुरै अबेबा मगफ्राव।
औ नोंथां।
औ माबा ओह सादानिफोर होनानै जोङो। सरनानै लायो आरोना नोंथां।
औ बिदिनो सरनाय जायोआरो नोंसोरथिं खारैखौ नोंथां।
औ औ जोंनिथिं माने बिनिथिं बिदिनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
अह जोंनिथिंथ खारैखौ बिबदि बानाया। नोंथां जोंनिथिं बे थालिफ फसथ दङना नोंथां। बे थालिर फस्लाखौ दाननानै गावनि नांगौ बायदियै दानना लानानै जिरनायजायो ओय बे सान्दुंङाव नायजायो नोंथां।
औ औ।
खांनानै रानबाथाय बेखो खलथायाव मोनसे खलथा खालामनानै बेयाव सावनायजायो नोंथां। बे सावना सावनायनि फ्रायनोजि ओंखारोना बेजोंनो जोङो खारैखौ फसरोआरो नोंथां। खारै बानायनाय जायो जोंनि जायगाथिंथ बिब्दिसो बानायो नोंङो
औ औ अ जोंनिथिं मानोना बेसरखौबो बानायो खोनादों ना नोंथां। सबाय आरो बेसर बिजों बानायनाय जायो आरो ना नोंथां सबाइ खौबो सावनानै बिदिनो हाथब्ला जानायखौ माने सिथबनानै दोनो आरो ना नोंथां गोबाव जाजानायनि थाखाय आरो ना।
औ।
बिदि खालामनाय जायो औ। होमबा जोङो बेखौ फसरनानै लाबाय फसरनानै लाखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ माइरंखौ सोमनानै दोनखायो आरोना
औ
दोननानै दसे सोमनानै दोन्नानै माइरङा गुरै जाबा बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै लानानै उवालाव देयो आरो ना।
औ औ
देनानै लानानै बेखौ मानेना फिसा फिसा माबा जों सालियो आरोना माने जाहाथे मिहि मिहि दुहु दुहु जायो ओमफायो औ ओमफाय देनबा दावजों सङोबा दावखौ गोद दाना लानानै सुनानै लानानै मोजाङै एवफ्रामनानै लानानै थावजों जेनेबा बानलु सामब्राम गुफुर ओमफायो सामब्राम पियास बिदि होनानै एवफ्रामना लानानै मा सारायाव दाउखौ दसे एवना लानानै दै थैना आरोना नोंथां दैखौ बुरजा होनानै लाखायो ओमफायो बेखौ मानि ग्लाब ग्लाब गोदौहैयो आरो ना
औ नोंथां
ओमफायो बे देनानै लानाय अन गुन्दैखौ मोनसे जायगायाव लागायनानै दैजों गलायनानै जेब्ला ओम बे ओंख्रि एवना दोननाय दै होना दोननाया दौवो अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ दै होनानै दोननायखौ लुनानै होयो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
होनानै दसे एरबाय थानानै अनलाया इदि एराबा गोदोयो ना खामथाबोना । अ अ एरबाय थायो ओमफ्राय एरबाय थानानै जोङो उनाव खारैखौ हरो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ खारैखौ हरनानै आरोबाव खारैखौ होबायदि माबानो नागिर ना गोदौनो नागिरो आरो । गोदोयो ना? ओंखायनो एरबाय थागोन औ एरबाय थान नांगौ जायो औ । औ एरबाय थानानै मोजाङै आरो नाव खारै होखांनायनि उनाव संख्रि होनो नाङा आरो ना नोंथां माने एस संख्रि होयोब माने खारैया माबा बिदि जेनेबा गोजा जाया गोजा जायो ना? खारि होबादि बिदि बिदि होननानै बुङो आरो ना नोंथां ओमफ्राय जेनेबा ।
बबे समाव होयो होमबा खारैखौ माबा संख्रिखौ नोंथां?
समावनो एसे मोजाङै होनानै लाखायो आरोना अन होखांनायनि उनावबो आरो साखिनानै उनावसो खारै होयो आरोना नोंथां ।
औ नोंथां।
थिनानै लाखानानै खारैखौ होबाय बे खारैखौ होनानै। मोजाङै खालार बिदि जाबा गो दसे गोदौ होनोनानै जेनेबा एसे आमथा बिदि खालामनानै बेखौ खाङो आरोना नोंथां। माने खारैखौबो साखिफिनो आरो ना नोंथां खिन्थु संख्रि हरबा माने गोजा खालार जाया होननानै बुङो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
अ अ बेबायदिनो सङो आरो ना जोंनिथिं अनलाजों दा जों बिदिखौ, नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन? गोन नामा? माबायदि सङो गुबुन गुबुन जायगायावदि गुबुन गुबुन रोखोमै सङ संङोना इसे।
औ औ नोंथां एसे बाबो आलादा जायो जोंनि जायगाथिंथ' । अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगो अनलाखौ जों गोबां बायदि रोखोम ओंख्रिजों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै औवा मेवा ।
औ
उमुथ्रु उमुथ्रु बिबार बिलाइजोंबो जाजानायखौ नुनो मोनो
औ
जोंथिंथ' बांसिन दा औवा मेवाइखौ दा दा समाव जों जायो जेरै औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ जोङो दाननानै लाबोनानै जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो ओमफ्राय खारैजों एसे मिलायनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ औ माने
सिगांग्रोनो औवा मेवाइखौ रहायनो खारैजों रहायनाय जायो औ नोंथां बे रहायनायाव जोङो जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो अनला एरनो थाखाय नोंथां नङा होनबा बे अन गुन्दैखौ जोङो माइरंखौ फार्स्टआवनो सुनानै लाग ग्रोनाय जायो एसे रानबाथाय जोङो बेखौ दिंखि एबा मिसिनावबो देनाय जायो नों
औ औ
जेरै बेयाव देफानो थाखाय जोंनो बानलु
अ
बानलु जिरा मस्ला होफनानै होफानाय जायो नोंथां
अन देनायावनो होफाखायो नामा नोंथां?
नोंथां अन देनायावनो जोंनियाव बेखौ होफाखायो बानलु जिरा जि मोन एसे दङ ना मोदोमनाय बुस्थु बेफोरखौ जोङो हाइजें बेफोरखौ गासैखौबो होफानानै लानो जायो अन देरनाय टाइमावनो इनफ्राय अनखौ दे खांनानै जोङो दोननानै जेब्ला गोदौवोना बै औवा मेवाया बेयाव जोङो गोदोब्ला नाथाय बे अन गुन्दैखौ एसे एसे आखाइजों होनाय जायो नोंथां।
औ औ
एसेबो एसे इसे होनानै जोङो बे अनलाखौबो जेनेबा माबा खोस्लिजों जेनेबा एरै एरै होबाय थायो आरो अन गुन्दै होनाय टाइम आवनो नोंथां बिदिनो हो होयै होयै औ औ बिदिनो होयै होयै। जों बिदिनो अन गुन्दैखौ होखांनानै जेब्ला एसे गोदौवो ना ओमबानिया जोङो अमा एबा दाउ एवनानै दोनखांनायखौ जोङो
अ अ अ उनावसो होयो आरोना नोंथां?
अन गुन्दैखौ होखांजोबनानै एसे गोदोवबासो उनाव होनाय जायो नोंथां जोंनि जायगायाव आरो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिनिफ्राय मोनहांसै समाव बिदिनो जेरै दुन्दिया
औ।
बिबदि मोदोमनो थाखाय होनाय जायो आरो उनाव जोङो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ सं संनाय जायो आरो जोंनि
औ औ ओं जोंनि जायगायावथ' जेनेबा सिगांग्रो एवनानै लाग्रोखायो आरोना एवनानै ला नानै दैखौ बेसिबां खिनि नांगौ बिसि होनानै लायो। होनानै ओमफाय गोदौहोयो आरो। ना। ग्लाब ग्लाबनो बेखौ एसे मोनहोगोरखायो आरो। ना मानि दाउफोरखौ जाहाथे अनला होबा थाब मोनो बिदि बेथ' अन गुन्दैसो जाबायना थाब मोन ना। ओंखायनो दाउफोरखौ दै होनानै माने गोबाव एसे गोदौ होग्रानै लायो बिनि उनावसो खो माने देना लानाय बै अन गुन्दैखौ दैयाव लागायनानै लागायनानैबो हरजायो आरो नोङो फ्रि फ्रि सारनानैबो हरजायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेनि अ नोंथांनि जायगायाव आरो अनलाखौ माजों जायो नोंथां?
अ जोंनिथिंबो औवा मेवाया बेजोंबो जायो। आरो बे मुदुंफुल बिबारा बेजोंबो जायो अ ओमफाय बे उदासि बिलाइआ बेजोंबो जायो औ औ। अनला नाबो जाजायो। आरो नाथुरफोरजोंबो जेनेबा जायो आरो ना ओरैनो औ औ औ नोंसिनिथिं मा मा रोखोमै जायो?
जोंनिथिंबो बिब्दिनो दहैनो सिगाङावनो बुंखां खाबाय आङो नोंथां मुथ्रु बिबार जेरै मुथ्रु बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोनो जोङो। आरो बिलाइजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। नोंथां जोंनि जायगायाव औ बिलाइजोंबो जायो नोंथां।
अ जोंनि जोंनिथिंथ माने बिलाइखौ जाया आरोना नोंथां माने बिबारखौ जायो बिबार फिथाइ बिदिखौ औ औ औ
जोंनि बरआारि ओंख्रि होनोब्ला जों बय जोंबो बाख्नाय जायो नोंथां नङा होमबा अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगो जों खोमा बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। जोंनि जायगा नोंथां नोंसोरथि जायगायाव खोमा बिबार खौ मोनगोन ना मोना नोंथां?
खोमा बिबारखौ आं मोनथिया दे नोंथां। जोंनि जायगाथिं बिदि ओहो उम फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा खोमा बिबारा माबायदि?
खोमा बिबाराथ जोङो बै जों बे खौ नआव मोननाय जाया हाग्रायाव बियो रजबो हारसिं सिङो खोमा बिबारनि बिलइआ एसे जोयो नोंथां। बेखौ खाबाथाय जोंङो आखाइयाव ग्लब्स नंङाबा प्लास्टिक गाननानैसो खानांगौ जायो नों थां बेखौ जोंडो बिलाइखौ दांनो हाया जोयो आरो नों थां बेखौ जों एसे साबदानै सो दाननानै लाबोनाय जायो न आव नोंथां बे खोमा बिबारखौ बिदिनो लाबोनानै जोङो साफा खालामनानै मायबाफोर गाज्रि बुस्थु जिनिस दङ जाहोन होननानै जोङो एम्फौ एनलाखौ साफा खालामना लाग्रोनाय जायो नोंथां बिदिनो जोङो बेखौबो खारै होनानै दैयाव रहायना लाग्रोनाय जायो नोंथां बिब्दिनो जेरै आङो अनला ओख्रियाव बुंलांदोंना बिब्दिनो संनानै जानाय जायो आरो खोमा बिबारखौबो जोंनि जायगायाव बिब्दिनो सेम प्रसेसैनो
औ औ होनबा नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय सावरायफानायनि थाखाय आंजों औ औ होनबा दोनथसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां